हेल' खोनादोंना?
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
दों
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों बैसागुनि बागै एसे सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा साव सावराय जागोनना? अ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ फोरमाय जागोन।
बेफोरमाने
जोंनियाव बैसागो फोरबोखौ सातदिन फालिनाय जायो। ओमफ्राय खोनादोंना नोंथाङा हेल'। हेल' हेल' खोनादों ना नोंथाङा? हेल' हेल' अ एबारासो खोनाबाय उम खोनाबाय एबारसो।
औ।
जोंनियाव बैसागो फोरबोखौ सातदिन फालिनाय जायो।
औ औ।
फार्स्ट दिनखालि जोंनिया बिदिनो मोसौ थुखैनाय
औ औ
थुखैनाय बायदिसिना इदिनो जानाय लोंनाय
औ
उम
ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोआव मा मा ओ गोखा गोखै मैगं थाइगं जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ फुंखा दिंखिया थालिर थालिर फस्ला इदिनो खान्थाल
औ
उम
थिग बेबायदिनो नोंथांनि ओ बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां।
अ
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया बैसागो बैसागोखौ मोननै मुंजों ओ मिथिनाय जायो नङा होमबा नों थां जेरै- मोसौ बैसा गो आरो मानसि बैसा सागो। औ थिख बेबायदिनो मोसौ बैसागो
ओम हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथांआ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ